हौ
अ हेल' नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबायदों दे आं खोनाबायदों खोनायाखै नामा नोङो?
अ मोजाङैनो खोनादों नोंथांआ आंबो बांद्राय मोजां खोनायाखै हेल' हेल' खोनाबायना नोंथाङा हेलौ खोनादोंना नोंथाङा खोनादोना खोनायाखै नोंथाङा
औ